नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ होमबा ओ नोंथाङाम एसे फोरमायनानै होफिनदो ओ दैज्लां बोथोराव जों माइजों माइ आबादजों लोगोसे मा मा मैगं थाइगं मोननो हायो आरो मेसें बोथोराव मा मा मैगं थाइगंफोर मोननो हायो।
आम आङो दैज्लां बोथोरनिखौनो बुंनि जेरैहाय दैज्लां बोथोराव माइजों लोगोसे गोबां आबाद मावनाय जायो जेरैहाय खुमब्रा जोगो गोनार एमफ्राय हेलौ औ खु-खु-खुम्ब्रा ब्रा जोगोनार भल जिंखा थाइबें मैथा
औ
एमफ्राय सबाइ बिमा थारुन बेफोरबायदि आरो मेस सें बोथोरावबो गोबां आबाद फोर मावनाय जायो। माइजों लोगोसे जे मेसें बोथोरावबो माइ गायो। जेरैहाय बै ओम ओम
जेरैहाय औ जेरैहाय गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन माइ
औ औ जेरैहाय बरा बराब माइ बेब फोरखौ गायनाय जायो मेसें बोथोराव आरो गोब गोबां मैगं थाइगं गायनाय जायो जेरैहाय फुलकबि बान्दा कबि एमफ्राय अलकबि आलु साम' ब्राम बेफोरबायदि ओमफ्राय हाग्रा बंग्रायावबो गोबां मैगं थाइगंफोर जायो बे समावहाय मेसें बोथोराव जेरैहाय दिंखियाफोरखौ जोङो मोनो ओमफ्राय थास' ओ थास' बिथ थुरि फोरफोरखौबो बां बांसिन मोननाय जायो मेसें बोथोराव ओ दायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना दैज्लां बो बोथोर आरो मेसें बोथोरनि मैगं थाइगंफोरनि सोमोन्दै एसे
औ औ हागोन नोंथां बिदिनो ओ नोंथां बुंनाय बादिनो ओ दैज्लां बोथोरखौ होनग्रोनोसै आङो। दैज्लां बोथोराव जोंहा औ गुबुन गुबुन जायगा लाना गुबुन गुबुन माइ आबादखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि मावो। बिदिनो माइ आबाद गोसे जोंहा गुबुन गुबुन ओ दैज्लां बोथोराव। बायदिसिना मैगं थाइगंफोर जों मोननो हायो जेरै ओ जिं खा फोर ला खुमब्रा लाव आरो बायदि बिदिनो औ दैज्लां बोथोरनि मैगंफोरखौ जों मोननो हायो। बिदिनो आरो मेसें बोथोराव मेसें बोथोरावहाय जायगा लाना जायगा मेसें बोथोरावबो आबाद माइनि आबादखौ आं मावनायखौ नुनो मोनो। बांसिन जायगायावनो मावा ना नाथाय मेसें बोथोरावबो जायगा लाना जायगा माइनि आबाद मावो बेजों लोगोसे गोबां रोखोमनि मै मैगं थाइगं जोंहा मोनो। जेरै लाइ लाफा गोथां मैगं फोर बांसिन मोननाय जायो। मैसें बोथोराव लाइ लाफा फालें गुथा आरो बिदिनो बायदिसिना कबि फुल कबि बान्दा कबि। आरो नोंथाङा होननाय बायदिनो थास' बिथ सराइ थास' बिसंफोरखौ बै मेसें बोथोर बोथोरावनो बांसिन मोननाय जायो
औ
औ बेनिफ्राय आरो बिदिनो बायदिसिना मैगंखौ जों मोननो हायो आरो दैज्लां बोथोर आरो मेसें जां बोथोराव माइ आबादजों लोगोसे औ हाय ओ नोंथाङा नोंथाङा ओ नोंथांनि ओनसोलाव बिदिनो बेबायदि ओ मेसें बोथोर बा दैज्लां बोथोरफोराव मावनाय आबादफोरखौ फाननानै माबाफोर फाननाय फाननाय सुबुंफोरखौ फालांगियारिफोरखौ माबाफोर मुलाम्फा जानाय नों नोंथाङा नुयो नामा? फाननानै रां खामायनायफोरखौ नोंथाङा बिदि ओ मुलाम फा जानाय नुदों नामा? एसे फोरमायना हो
औ ओ मुलाम्फा जानायखौथो नुयो जोंनि ओनसोलाव ओम दैज्लां बोथोरावबो गोबां मैगं थाइगंफोरखौ गायनानै फालांगि खा खालामहैयो ओ जे बि था ओ थारुनफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनो बांसिन आरो हाइजें हालदै बेफोरबायदि खौ गायनायखौ नुनो मोनो। बेफोरखौ गायनानै फालांगि खालामहैनायखौ बो नुनो मोनो आरो थिग बेबायदिनो मेसें बो बोथोराव ओ आलुफोरखौ गायनानै ओमफ्राय बेखौ थिननानै दोनो। ओमफ्राय दैज्लां बो थोराव बेफोरखौ फानो आरोना दाम गोसा मोनो होननानै बुङो। बेबायदि ओफ्राय ओ जेरैबायदि दि हाग्रा बंग्राफोरावबो बे ओ मेसें बोथोरावहाय जेरैहाय बै थाइगिरफोरखौ मोनो
औ नंगौ
औ ओमफ्राय बे खुंखा बेफोरखौ हाजोनि थारोन सिब्रु बेफोरखो लाबोनानैबो फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय नोंथाङा एसे फोरमायना होबा आरो साबसिन जागौमोन होननानै आं सानो।
औ होमबा नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव ओ बेफोरबायदि ओ बेफार फालांगि खालामनानै फाननाय सुबुं ओ नखरफोरखौ जौगानाय नुदों नामा बेफोरबायदि मैगं थाइगंफोरखौ गायनानै फाननानै जौगानायखौ नोंथाङा नुदोंना
औ नुदों जोंनि ओनसोलाव बेबायदि गोबां नखरफोर दं जे ओ जाय नि नआवहाय माइ गाया इसोरो बिसोरो मैगं थाइगंफोरखौनो गायनानै बेफोरखौनो ओ फालांगि खालामनानै जिउ खुं बोगासिनो दं आरो बिफोरो बिसोरो बिथांमोना बिफोर बेफार फालांगिफोर मावनानैनो दायो नखर सामलायगासिनो थानायखौ नुनो मोनो आरो ना
औ नंगौ
औ ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव
औ
गायनाय मैगं थाइगंफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन ना
औ औ हागोन नोंथां औ बिदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो बोथोरजों लोगोसे बायदिसिना मैगं थाइगं गायनाय नखरफोरखौ आं नुबोदों आरो अ मेसें बोथ थोराव जा आबादफोरखौ मोननो हायो बेफोरखौ ओ गायनानै बाय गायनानै गोबां नखरानो बेफार फालांगि खालामनानै आं जिउ जिउ खुंबोगासिनो थाबोनायखौबो आं नुदों जेरै ओ मैगं थाइगं होनोब्लाथ बायदिसिना बिदिनो नखरनि ओ नखरनि थां मैगं थाइगं बेफोरखौ फान ओ गायनानै ओ फाननाय आरो जेरै मेसेंबोथो ओ मेसें बोथोराव सबाय बेसर बायदिसिनाखौ ओ गायनानै गोबां दाम लानानै ओ गोबां दाम लानानै बेफार फालांगि खालामो हाथायफ्राव फानहोयो बेनिफ्रायनो ओ गोबां रां खामायनानै बायदि ओ गोबां नखरखौनो बिदि बायदिसिना बेसाद मैगं थाइगंफोरखौ फाननानै गोबां रां आरजिनायखौ आं नुदों आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव। आरो बिदिनो औ बिदिनो बिसोरो गोबां रां खामायनानै गावनि नखर एबा गावनि गथ गथायाइफोरखौ ओ सोलोंथाइ होबोनायखौबो आं नुनो मोनदों बेनिखायनो आं सानो आरो बोथोरजों लोगोसे मैगं गायनाय बा आबाद मावनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार मानोना बेजों जोंहा जोबा जोबोद मुलाम्फा जायो नङा होमबा नोंथां
औ ओ दोंथांमोननिथिं बे ओ देमसि आरो जुखामफोरखौबो आबाद मावो नामा
औ औ नोंथां दा जोंनिथिं बिदि ओ जुखाम आबाद मावनाय होनोब्लाथ आगोलाव एसे एनै नुयोमोन थाय दायो एसेबां बिदि जुखाम बेफोरबायदि आबाद मावनायखौ आं नुनो मोनाखै ओ बेलेग जुखामनि अनगायै बेलेग आबादखौ मावो नाथाय आं जुखामखौ नुनो मोनाखै दा होमबा आं नोंथांङा एसे फोरमायना होदो नों थां मोननिथिं जुखाम आबाद मावो नामा बा मावोबा माबोरै मावो।
औ जोंनिथिं जुखाम जोखाम ओमफ्राय देमसि खुसेरनिबो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। आरो बेफोरखौ फाननानै गोबां मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोन्दों आरो ना आथिखालनि मुगायाव जेने आब गोदो जोखामफोरखौ गायोब्लाबो माने न' न'खराव जानोल' गायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दायो बेफोरखौ गाय हैनानै बेफार फालांगि खालामहैनाय फोरखौबो गोबां नुनो मोनदों। आरो गोबां मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनदों औ नुनो मोन
उम दा होमबा ओ नोंथांङा एसे फोरमायना होदो नोंथांमोननि ओनसोलाव बांसिन न'खरानोथ' ओ बेफार फालांगि बिदिनो मैगं-थाइगंफोरखौ आबादफोरखौ मावनानै रां आरजिनायखौ नोंथांङा बांसिन नुदोंना ना ओरैनो गुबुन गुबुन खामानियाव आरजिनायखौ बांसिन नुदों एसे फोरमायना होदो।
ओ जोंनि ओनसोलावथ'ओ‌ बेफार फालांगि बेबायदि आबाद मावनानै बेफार फालांगि खालामनायनि अनगायैबो गोबां फोनोंगिरिफोर दं आरो गोबां दि फेन्सवबो ओ साख्रि मावग्रा फोरबो दं। बेफोरनि अनगायैबो बेबायदि दि सोरनिबा ओ न'खराव बे बेदि ओ हाजिरा बायदि बेफोर मावनानैबो जानायखौबो नुनो मोनदों। होमबाबो
औ
मैगं थाइगं गायनानै जेनेबा बेबायदि देमसि बा आरो खुसेर आबादफोरखौ मावनानै ओ संसार संसार जाबोनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरोना।
औ औ औ बिसोरनि औ बिसोरनि रुजु जुनाव आबाद मावनानै जानायाबो मोन से जोबोद मोजां खामानि आरो जोबोद मोनसे मोजां जिउनि ओ जिउ खुंनो हानायनि राहा लामा आरो नङा होमबा नोंथां
औ
औ दा हबा नोंथां जोंथ' ओ आबाद माइ आबादनि अनगायैबो जों आबादनि मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोरनि बायदिसिना आबादनि बागै रायलायबाय नङा होमबा नोंथां औ जों गोबां मोनथिबायबो दैज्लां बोथोराव मा आबाद मावो बा नोंथांनि ओनसोल मोनाव मा आबाद मावो जोंनिथिं मा आबाद मावो गासैबो जों बुजिबाय औ दा होमबा ओ नोंथाङा माबाफोर सोंथि सोंबावगोन नामा?
औ आङो ओ नोंथांमोननि जायगायाव दायो माने मा बायद दि सुबुंफोरा माने जौगादों बे फोर बेफार फालांगि बा आबाद मावनानै बेफोरनि सोमोन्दै एसे मिथि मिथिनो लुबैयो नोंथांनि
औ औ नं औ नोंथां ओ नोंथां होननाय बादिनो एखे नोंथांजों जोंनिथिंबो गोबां गुबुन गुबुन मावनाय सुबुंफोर दं नाथाय बिसोरनि रुजुनायाव बा बिसोरनि बिसोरजों समान समान सानोब्ला आं जोंनि ओनसोलाव गोबां मानसिखौनो बेबायदि ओ बोथोरजों लोगोसे बोथोर गुबुन गुबुन आबाद मावनानै फालांगि खालामनानै गोबां रां खामानिखौबो आं नुदों। आरो गोबां मुलाम्फा जानायखौ बो आं नुदों नोंथां बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो औ गोबां सुबुङानो बायदिसिना आबाद मावनानै गोबां रां खामायदों आरो। दाथ' होनबा नोंथां जोंना समाबो जाबोबाय दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ एसेयाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे।
औ। दे दे।
गोजोन्थों।